नोंथाङा ओ ओरैनो दंना
औ ओरैनो दङ
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायलायनानै लोगो हनाय जादों।
औ
जोंनि ओनसोलफोराव माबोरै फालांगि खालामना जानो जायो आरो फालांगि खालामनानै मा मा मुलाम्फा मोनो बेनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोङो बेफार फालांगि ओ बिजनेस बुङोबा एबा थांनानै थानायनि राहा बुङोबा जोङो साख्रि बाख्रिनि अनगायै जों बेफार फालांगिखौनो जों थोंजोङै बुंनो हायो। गोबां मानसिफोरानो सानोदि जोङो जिउ खौ दैदेननो थाखाय मोनसे अरायथा फैसा फैनायनि राहा एबा रां खामायनायनि राहाया मोनसेल' होननानै जों सानो आरो बेनो जाहैबाय साख्रि मावनाय साख्रिआ सरखारनियानो बा गुबुन प्राइभेटानो जा बेखौल' जों साननांगोन नाथाय जोंदि साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो जोङो गावबा गावबा गावनो न'आव जाखिनि हा दं एबा बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनानै जोङो। ओ रां आरजिनो हायो आरो सानफ्रोमबोनि गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो। जोङो सानोदि साख्रि मावोबाल' रां खामायनो हायो बे नङा। जोङो जोंनि न'आव थानाय ओ हाफोरावहाय बायदिसिना मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथाइ ओ मैगं मैलानि आबाद मावनानै जोङो संसार सालायनो हायो। जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला आबादनि मादाव जोङो माइ आबादखौ जों गिबियाव बुंग्रोनांगोन मानो होनोब्ला जोङो बोसोरनि बांसिन दानाव एबा दैज्लां बोथोरनिफ्राय मेसें बोथोर सफैजासिम जोङो माइ आबादखौनो मावनाय जायो एबा द' दानसिमाव जोङो माइ आबादखौनो मावनाय जायो। ओ बेजों बे ओ जोङो माइ आबाद मावनानै जोंनि न'खरनि गोनां जानाय बायदिसिना मुवा बेसाद आरो बेमार आजारफोराव गोनां जानाय रां रुफाफोरखौ जोङो आरजिनो हायो। बिनि अनगायैबो जोङो माइ आबादनि अनगायैबो मैगं थाइगं जेरै- मेसें बोथोराव लाइ, लाफा, बेसर, मुला भिन ओ भिन्दि बायदिसिना सबायबिमा बायदिसिना जोङो ओ आबाद मावनो हायो। बिनि अनगाबो जोङो अरायथा एबा ओ बोसोराव खेप्फा जोंनो फिथाइ सामथाइ होग्रा जों माखासे बिफांफोरनिबो आबाद खालामनो हायो। जेरै- गय बिफां, थायजौ बिफां, खान्थाल बिफां, मुदुम्फुलाथ' अरायसमबो जोंनो गासिबो दानावनो एबा बोसोरावनो मुद फोरा जोंनो फिथाइ होयो। बेफोरनि फिथाइ सामथाइखौ फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। जेरै जोङो दिनै ओ गय बिफांनि आबाद जाय जाय सुबुंनाव गय बागान दङ बे सुबुंखौ जोङो दिनैनि दिनाव लाखफुथि जोङो होननानै बुंनो हायो। मानो होनोब्ला जायनि सुबुंहा बिगासे गय बागान दङ बिहा बोसोराव खमावबो नै लाखसोनि रां आरजिनो हायो गय फिथाइ फाननानै। बिनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनो गोबां मानसिफोरानो खुसेर बागान, जुखाम बागान, फाथो बागान बायदिसिना जोङो ओ आबाद मावनानै ओ खेबसेयैनो गोबां रां आरजिनो हायो। बिफोर आबाद मावनायनि अनगायैबो जोङो माखासे जिब जुनार फिसिनानैबो रां खामायनो हायो एबा बेफार फालांगि खालामनो हायो। जेरै- दाउ फिसिनाय, अमा फिसिनाय, मोसौ मोसा फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय, ओ बेफोरबायदि। दा जोङो दाउ फिसिनायनि मादाव ओ जोङो सानफ्रोमबो मोनबाय थाग्रा आरो जोंनि न'आव फिबाय थाग्रा दाउ दिसिनि अनगायैबो जोङो गुबुन हादोराव दिहुनजानाय एबा लेबाव टेस्ट खालामनानै ओ बिरोंदामिनजों दिहुनजानाय मोनसे दाउ प्रयलार बेखौबो जोङो फिसिनो हायो। जाय खम समनि गेजेरावनो गोबां जोंनो ओ मोदोम आरो बाजाराव फाननो हानाय बायदि ओ देर थाइ देरो। बेयो खम समनि गेजेरावनो ओ बाजाराव फाननो हानाय बादि थियारि जायो आरोखि। जोङो न'फोरनि जाय दउ दाउ दिसि बियो देरनो खमोइबाबो द' दान सिमहालागैसो जोंनो सम नांगौ। आरो मोजाङै फुरायै देरजोबनो थाखाय बिसोरनो माब्लाबा माब्लाबा बोसोरसिमहालागै सम नांगौ। नाथाय द्राउ दाउ ब्रयलारनियाव बिदि नङा। बियो से दान खावसेनि गेजेरावनो ओ माब्लाबा थाम केजि, ब्रै केजि बेफोरबायदि लिर थाइनि जाहैनो हायो। आरो बिनि थाखाय बेखो खौ जोथोन लानायनिबो जोबोद गोनांथि दङ। जोङो ब्रयलार दाउखौ फिसियोब्ला बाहेरानि जोङो बायदिसिना आदारफोरखौ जों जाहोनो हाया। बिनि थाखाय ओ बानायजानाय माखासे आदारफोरखौ जोङो दखान सब गलानिफ्राय ओ बायनानै होनांगौ जायो। आरो नांगौ रोखोमनि दै आरो मोनसे ओ गं साबजाथाव खिनो थाखाय आबहावा एबा मोनसे थाग्रा खथा बानायनानै होनांगौ जायो मानो होनोबा बे ब्रइलार दावा जोंनि सरासनस्रा थासारियाव थांनानै थानो हाया। बिनि थाखाय जोङो एक्सट्रायै मोनसे न' बानायनानै होनांगौ जायो आरो मोनसे थि दुंथायाव बेखौ दोननो गोनां जायो‌। नाथाय न'नि ओ लकेल दाउ एबा दिसि दाउनो बेफोरबायदि जेबो गोनांथि नाङा। बियो गासैबो समावनो गासैबो थासारिजोंनो समानै सोलिनो हायो। बिनि अनगायैबो आदार बिगोमाया जुदि आदार होआब्ला। दिसि दाउफोरा गावसोरनो बारि बागानफोराव गिदिं गिदिं नागिरनानै जानो हायो। बिनि अनगाबो अमा फिसिनाय अमानि बेलायावबो बिदिनो। जोङो द' दान अमाखौ फिसिनानै द' दाननि गेजेरावनो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। जोङो बांसिनानो सुबुंफोरा स्नि दाइन बेबायदि समफोरावनो अमाखौ जिब्रै रोजा जिद' रोजा माब्लाबा नैजि नैजिबा रोजासिम। हालागै रां आरजिनो हायो।
औ
बिनि अनगाबो आरोबाव बोरमा फिसिनानैबो जोङो रां खामायनो हायो बोरमा फिसिनोब्ला जों गिबियावनो ओ बोरमानि बोरमा फिसिनायनि आदब खायदानि ओ सोलोंनानै लानायनि जोबोद गोनांथि दं मानो होनोब्ला बोरमा जैफोरबायदि दाउ फिसिनायाव जेरैबायदि गोरलै बोरमा फिसिनायाव एसे गोरा जायो। मानोना सम आरो बोथोरजों बियो माब्लाबा माब्लाबा गोसा गोसा लोमजायो। बासे ओ जोङो ओ गुबुन राहायैबो जों बोरमाखौ फिसिनो हायो। जेरै मोनसे गुवार जायगा एबा दुब्लिफोरावहाय ओ सोरगिदिं बेरा दुमखन्नानै बेवहाय बिफां लाइफां माखासे गायनानै जोङो बे बिफां लाइफांनि दालाइ बिलाइफोरखौ होनो हायो। आरो बे समावहाय जोङो बोरमाफोरखौ ओ फिसिनायनि अनगायैबो खासि खालामनानैबो फिसियो जाय सरासनस्रा बोरमानिफ्राय ओ बोरमा खासिया दामसिन जायो। बुंनो थाङोब्ला बोरमायाबो गुबुन गुबुन जाथोनि दङ'। जोंनि हालामाव मोनग्रा ओ बोरमा गुबैनि अनगायैबो बोरमा मेन्दा जों मोननाय जायो। जाय कालि फुजानि समावहाय जोबोद बेसेन गोसा जायो। जुदि जोङो बेफोरखौ फिसिनो हायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय साख्रि मावनायनिख्रुइबो बांसिन बियो रां आरजिनाय जोंनो खाबु होयो। ओ नोंथाङाबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफार फालांगिनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमाय
औ नोंथां फालांगि होननानै बुङोबोला ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम माने बायलाय फानलाय बेखौनो बुजियो।
औ।
आह फालांगिखौ जोङो मावनो हायोब्ला थारमाने ओ साख्रि मावनायनिख्रुइबो- बांसिन जोंनाव रां आरजिनो हायो। गोबां मानसिफ्रानो। ओ साख्रिखौल' होसोबायो ओ नाथाय गोबां मानसियानो साख्रिखौ मोनजोबा ओ गोबां मानसियानो नाथाय ओरैनो आनन्दायनानैसो थागोमाबायो नाथाय जोङो फालांगि खालामोब्ला ओ गोबां साख्रि मावनायनिख्रुइ मुलाम्फासिन मोननो हायो आरो जोङो फालांगिखौ गोबां रोखोमनि मावनो हायो ओ जोङो ओ जिनि फालांगि बा जोङो। फिथाइ सामथाइनि फालांगि।
औ।
ओ बा जोङो दाउ फारामनि फालांगि।
औ।
ओ बेदरनि फालांगि
औ।
बा जोङो ओ गोबां रोखोमनि फालांगि मावनो हायो।
औ।
ओ बेफोरबायदि फालांगिखौ जोङो मावनो हायोब्ला। ओ जोङो गोबां ओ रां मोनो ओ जेरै जोङो। फिथाइ सामथायाइनि फालांगि होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ ओ जोंनि ओनसोलाव दङ' ओगय फिथाइ,
ओं।
ओ आरो जों जाग्रा फिथाइ थाइजौ फिथाइ, बेफोरनिबो फालांगि खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां खान्थाल फिथाइ थालिर फिथाइ फोरखौ माने जोङो। फालांगि महरै जोंनि ओनसोलफोराव जोङो बायस'ना लाङो। नानै जोङो जोंनि ओनसोलफोरावथ' खम दामनिनो मोनो नालाय बेखौ जोङो बायनानै गुबुन जायगायाव जोङो बिनि बांसिन दाम मोनहैगोन बेबायदिनो जोङो फालांगिखौ खालामनो हायो आरो। फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथियो। मोनो माने खम समाव बायनानै। बिनिख्रुइ बांसिन दामाव जोङो फाननाय बेबायदिनो बायनाय आरो फाननाय बियो फालांगिनि माने नेम आरो।
औ
बेबायदिनो जोङो बिनि अनगायैबो गुबुन फालांगि मावनो हायो। जोङो गुबुन फालांगि मावनो होनोब्ला गुबुन फालांगि जेरै जोङो गिदिर गिदिर फालांगि। जिनि जिनि फालांगि बा जोंनि लहा लहि लहानि फालांगि बा जोङो लहानि अनगा फिसा फिसानिफ्राय फालांगि मावै मावैनो जोङो गिदिर फालांगिसिम मावलांनो हायो आरो नोङो गिबियाव फिसाखौनो मावग्रोदो मैगं थाइगंनि फालांगि खालामग्रोदो बिनि उनाव नोङो जेब्ला नोंनि फालांगि खालामनायनि राङा नोंना बांनायनिफ्राय बांलाङो अब्ला नोङो। गिदिर फालांगि जेरै नोङो गारिनि फालांगि खालामनो हाबाय। गारिनि फालांगिनिफ्राय नोङो गिदिर गिदिर गारि बेबायदि फालांगि खालामलांनो हायो आरो।
औ
नङाबा नोङो बिनि अनगायैबो जोङो गोबां गुबुन रोखोमनि फालांगि
औ
बेबायदि खालामनो हायो आरो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोराव गोबां जोंनि हारिनि मानसिफोरा आनदायनानै ओ फालांगि खालामनायखौ माने गोसो थाङि गोबां मानसिफोर दङ गोबाङानो मा मावनो बेखौ साननानैनो ओ गुबुन जायगायावसो माने गुबुन हादोरफोर हादोरथ' नङा गुबुन स्टेट जोंनि
औ
भारत हादरनिनो गुबुन स्टेट जोंनि आसाम आसामखौ माने गालांनानै गुबुन स्टेटआवसो थांनानै खस्थ' खामानि मावहैनायखौ नुगासिनो आरो। बिनिफ्राय जोङो जोंनि जायगायावनो थानानै ओ बेफोरबायदि फिसा फिसा बिजनेसखौ फालांगि जुग मावोब्ला खोब जोङो माने जोंनि जायगायावनो जोङो जानो हायो आरो गुबुन जायगायाव जोङो थांलायनांगौनि गोनांथि गैया। ओ जोङो गोबां रोखोमनि जोङो फालांगिखौथ' मावनो हाखा हायो गाव नाजाब्लासो मावनो हागोन गाव नाजायाब्ला जोङो मावनो हानाय नङा आरो।
औ
बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा ओ दासिमावबो फालांगिखौ गोसो होयैखौ जोङो नुदों आरो।
औ
दा जोंनि बर'फोराबो ओ गुबुन जायगानि मानसिफोरबायदि फालांगियाव जोबोद गोसो होनांगौ दङ।
औ
ओ ओ बेखिनियानो आरो नोंथां।
औ
ओ होमब्ला जोंनि रायलायनाय सम खोन्दोआबो जासिगोन नङा होमबा नोंथां? आ बिदिब्ला बेयावनो ओ जों फालांगिनि सोमोन्दै ओ एसे रायलायनायखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ नंगौ नोंथां।